नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाबायना? र नों थाङा दा फ्रि ना?
औ, आं ओरैनो दंथ'यो दे नोंथां। बुंलाय नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
नोंथाङा आंजों बांग्रि मावनायनि बांग्रि मावनायनि टपिकआव आंजों खोथा एसे रायज्लायनो हागोन नामा?
औ बांग्रिं मावनायनि आयदायाव आरो ना
औ हागोन नान
रायलाय जागोन दे नोंथां।
ओ थ' ओ जोंबो मोनथिगौ कि जोङो नर्थ इस्टआव जोङो आर्टकुइक जनाव थायो होननानै जों मिथिगौ ना इनडियानि आ कुइक जन माने बांग्रि मावनायनि सबसे बांसिन जाय जायगायाव चान्स दङ बे जायगायाव जों थानाय जायो नङा होमबा? द नर्ट इस्टआव बांसिनानो दस्रा भारतनि दस्रा जायगानि हिसाबै नर्थ इस्टआव बांसिन बांग्रि मावनाय जायो आरो
औ
थ जोङो नुनाय मोनदों माने सम-सम बांग्रि मावनायखौ नोंथांमोनाबो बांग्रि माने एक्सपिरियेन्स खालामफेरदों नामा?
औ थांनाय-थांनाय सप्तानि सिगांनि सप्तायावमोन नामाथाय बे मोनसे बांग्रिं फैदोंमोन बेयोथ' आं जाय-जाय याव थायो बिनि आथिनिफ्रायनो फैदोंमोन फैनाया ओ बे समबाबो बा पइन्टनि खाथियावमोन आरो बे आरकुइकआ बे बांग्रि मावनाया बे भुटाननिफ्राय फैदोंमोन होननानै मोनथि मोनदों।
औ औ नंग-नंगौ औ।
बेनिफ्राय ओरैनो बे बांग्रिङा जोंथ' नोंथाङाथ बुंलांखाबाय जेनेबा जे जोंनि जिथु साहा सानजा भारतनि बे जायगायाव बांसिन बांग्रिं मावो होननानै बे बांग्रिङा मा जिनिसनि थाखाय बा मिथिंगायारि मा जाथायनि थाखाय मावो बेखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ औ थ' बांग्रिया जाहैबाय जोंनि बुहुमनि गाहायावबो प्लेटस थायो। टेक्ट्र'निक प्लेेज होननाय मोनसे जिनिस थायो। थ बेयो जिनिसा जोंनि बुहुमनि गाहायाव मावगासिनो दङ माने मावबाय थायो। अल टायेम। थ जेरा बे मोननै टेक्टनिक प्लेजआ गाव गावबा गाव थख्रायो नङाबा गाव गाबावजों सौग्रावो नङाबा सिङाव हाबलाय जायो। होनबा य मावो आरो। थ' बेनि थाखायनो बांग्रि मावहैयो जोंनि बुहुमा मावहैयो आरो।
औ।
त बे प्लेटसनि थाखायनो टेक्टनिक प्लेटस होनो। बेनि थाखायनो बांग्रि माव बे टेक्टनिक प्लेसआ ओ जोंनि फुरा बुहुमाव माने मावबाय थायो आरो थाख्रायबाय थायो आरो बेनि थाखाय। बेफोरबायदि दस्रा दस्रा उम दस्रा दस्रा क्लाइमेट माबा चेन्ज जायोना ओ बोथोर सोलायनाय जायो दिडिजास्टार फैनाय जायो। अबेबा जायगायाव सुना मि फ्लाद वालकेन' बेफोरबायदि जिनिसा बे टेकन'निक प्लेसनि मावनायनि थाखायनो जायो आरो।
औ। नोंथाङा खिन्थानायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों औ। ओमफ्राय नोंथाङा जि बुंबाय बे प्लेटसफोरा थायो होननानै न' ओ बे बे प्लेटसा जुदि जोंनि बुहुमनि सिङाव थायोब्ला बे आसलथे गोरा जिनिसनि सायाव गोजावनानै थायो ना ओ गुरै जिनिसनि सायाव बा लाव लाव मुवानि सायाव गोजावनानै थायो बे नोंथाङा बुंनाय हिसाबै बे प्लेटस आ मावो हिसाबै बाथ' आंनि साननायाव आरोना
ओ
बेथ' गोरा जिनिसनि सायाव थायोब्लाथ' मावनाय नङा बेयो माबा लाव लाव मुवाफोरनि सायावसो थायो नामा?
ओ जोंनि बुहुमनि गाहाययाव एक्सुलि माने गोरा जिनिसबोथ' होना हाया माने जोंनि बुहुमनि गाहायाव हायो थायो बे गासिबो जोंनि हा दै गासिबो जोंनि प्लेटसनि माबायाव गोजौआवनो थायो आरो।
होमबा बे प्लेटनि गाहायाव। मा दं आं बेखौसो सोंदोंमोन जेनेबा।
ओ प्लेटसनि गाहायावथ' जेबो गैया जानो हागौ माबा आर्टनि कर थायो आरो कर बे आ माने ओ आर्टनि बुहुमनि गाहाय सिङाव थाङोबा माबा। माबा अरल' दङ आरो अर अरखि बलकेन' बे दङ आरो थ' बिनि गोजौआव बेबायदि प्लेस मोनो आरो। बुजिनो हमबाय ना नोंथाङा।
आं माने गोदो उन्दै समाव एफा एनै मोननो हादोंमोन बिजाबफ्राव। ओ बेवहाय बे। लाभा होननानै लिरनाय दंमोन आरो बे जिनिसानो नामा।
औ औ बेनो बेनो।
बेनिफ्राय। बैफोरो जेनेबा बांग्रिं मावनाय जायोब्लाथाय
औ
जोंनि नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय मिथिंगायारि जिथु बोथोरनि सोलाय सोल' बा बायदि सिना बिदि जाथाय जायो होनना नै ओमफ्राय खायसे बेफोरबायदि माब्लाबा खैफोद फोरबो फैनायनि चान्स थायो नामा?
खैफोद
खैफोद जेनेबा देन्जार होननानै बुङो जायखौ। औ जुदि जुदि बै फोरबायदि खैफोद फैयोब्ला बेफोरनिफ्राय जों बोरै रैखा जानांगौब्ला जोंनि जिउखौ बोरैहाय रैखा खालामनो हागोन बेफोरनि बागैबो नोंथाङा फंनैसो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नंगौ थ' आङो फार्स्टआव आर्ट कुइकनि बारयावनो होनसै बांग्रिनि माबायावनो होनसै थ' बांग्रि मावबाथ' जों मो थिगौ खि बिल्डिंफ्राबो न'फ्राबो मावजोबो आरो नों थांमोननि गोजौआव बिल्डिंआबो गोलैनो हागौ गासिबो जिनिसा गोलैनो हागौ
औ औ।
थ' मोनसे साबसे सिम्पोल जिनिसखौ आं खोनन्थानोसै साबसे सिम्पोल सेफटि मेजारखौ खोनन्थानोसै कि नोंथाङा अबेबा जिनिसनि गाहायाव बेग नङाबा टेबोल बिसिना नङाबा टेबोलनि गाहायाव गावखौ खौ माबा उ दसे टाइमनि थाखाय बांग्रि थाथ'जासिम दोननो हायो। आरो जोङो साजेस्ट नोंथांमोनखौ होनोखि जोङो न'नि खनायाव डाटा माने न'नि खनायाव माबा पल थायो पिलार थायो नङा होमबा त' बे गोलैनो हानायनि बांसिन सान्स दङ त' खना ख खना जायगायाव त' जों खना खना जायगायाव माने जों बारा थानाङा आरो त' जोङो लासैैहै बांग्रिया जेसेखि लासै लासै खमायलांबा बेयावनो जोङो गावनि आखाइखौ खर'आव हमनानै नोंनि खर'खौ बासायनानै लासै लासै बिल्डंजों ओंखारलांनांगौ। बे समाव मा जायो मा सिफ्रा गियोना गिनानै बिराद आफ्रा दाफ्रि खारलाबायो बेबायदि खालामनाङा आरो लासै लासै ज'यैनो ओंखारनांगौ आरो माने बेबायदिबा बांसिन माबा जायो नङा होमबा
औ नंगौ
आ त' बे जाबाय आर्थकुइकनि माने दाथ' जोङो मोनथिनो मोनगौ फुरा दुनियाव जापानाव सबसे बांसिन बांग्रि मावो होनना नै सबसे खरा बेयाव बांग्रि मावो होनना नै त' बिसिना जा बाय माने बिराद एदभान्स टेक्न'लजि दङ बिसोरो माने बिसिनि सरखारनाव बिराद एदभान्स टे क्न'लजिफोर दङ बिसोरो माने बांग्रि मावनायनि एसे सि गांनो बिसोरो गाव गावनि फनाव नटिफिकेसन मोनो एलार्ट मोनो आरो आलाम मोनो माने पास मिनिटनि उनाव दस मिनिटनि उनाव बांग्रि मावनो हागौ होननानै त' बेफोरबायदि जिनिस खौ जों जोंनि भारताव लाबोनो हाबा बिराद मोजां आरो नङा होमबा त' बांग्रि नि सास सा दैमा सेर जुदि दैमा सेर दङबा बेयाव सुनामि जानो फ्लाद फैनो बिराद हाइ सान्सेस दङ मानेखि माने बुहुमाबो मावोबा दैयाबो मावफायोना त' सुनामि फैनो बो बिराद माने बांसिन चान्स दङ आरो
औ
त' सुनामिनि थाखायथ' जोङो मा खालामनो बांसिनानो देमस ओमफ्राय गिदिर गिदिर वाल बानायनानै साइद साइडआव होबा बेनो साबसिन आरो माने सुनामनिखौथ' जों हम थानो हाया आरो थ जोङो थाब मोनथिबा आरोखि सुनामि फैनो नागिरदों होमबा जों जोंनि जायगाखौ खालि खालामनानै जोंनि जिउखौ बसायनो हायो आरो,
औ नंगौ
थ बे बेफोरनो फिसा फिसा जिनिसखौ जोङो नायनानैनो गावखौ माने बासायनो हायो आरो
औ औ
औ नोंथाङाबो माबा फोरमायनो सानदों नामा बेनि बारैयाव?
ओ आं माने खायसे बिजाबफोराव फरायनानै मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जोंनि जिथु हिमालय हाजो खोनादोंना नोंथां? हेलौ औ औ खोनादों नोंथां जिथु जोंनि हिमालय हाजो गोदो सागोरसो बा लैथोसो होननानै आं खोनानो मोनदों बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बेखौ नों मोनथिया? ओमफ्राय बेबो माथो बांग्रिं मावनायनि जाहोनावसो बिदि हानि सोलाय सोल'आ जादों होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो माने खायसे बिजाबफोरावबो मोनदोंमोन नामाथाय?
औ औ थिग बुंदों माने
सैथो ना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ सैथो। माने मोननै टेक्टनिक प्लेटसआ तख्रायदों आरो। तख्रायनानै मोनसे प्लेटआ मोनसे प्लेटनि मा माने गोजौआव माबानाय जादों आरो गोजौजों तक्रायनाय जादों आरो। त' बे तक्रायनाय जों बेयाव मोनसे माबा जाबाय आरो।
ओ हाजोनि महर लाबाय आरोना औ।
नायाव आलि होयो होनना। हम ना त' बेबायदि आलि जाबाय आरो। त' बेनो लासेै लासै सै माने बायहेरानि हा बार माबा सिंनि लाबा बिसोरजों लासै लासै माबानानै बे जौगारला थांदों आरो। त' बेजोंनो हिमालय हाजो जादों। हिमालय नङा मा अन देब्रेस।
माबादि बारो?
औ थ' माने दाबो होनो कि टेक्टनिक प्लेटसनि मावनायजों बे दाबो गोजौ गोजौ बांगासिनो दङ बेबायदि खोनानायखौ मोनदोंङो।
औ औ। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नामा?
औ औ बेराद मोजां मोनबाय नोंथांजों लायरायनानै।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।